औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
आंथ' दा सो सा फुदुंगासिनो नोंथां।
अ आङो नोंथांजों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोर ओ रायलायनो सानदों जेरै नोंथाङा मा ओंख्रि खौ जानानै मोजां मोनो आरो माखौ जानानै मोजां मोना बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
अ फोरमायनानै होलाय नोंथां आंनो।
औनोथा जागोन आंनि साबसिन जाग्रा ओंख्रियाथ' जाबाय। आं दालिखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो।
अ दालि ओंख्रिखौ माबोरै संङो नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
दालि ओंख्रिखौथ' जोङो बारा गुदु गादा जाया बिनि संनाया ओरैनो जोङो थौआव दै होबाय बिनिफ्राय दा दालिखौ हरनानै जोङो अर सुनानै गोदौ होब बे दालि ओंख्रिया मोनो आरो।
अ आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनबावो। जेरै मैथाजों अमाफोरखौ मोजां मोनगोन ना मोना नोंथाङा।
औ मोजां मोनो नोंथां अमा बेदराथ' आंनि साबसिन ओंखैबावसो आङो अमाजों बायगनजों साबसिन मोजां मोनो आरो अमाजोंबाथाय। ओ जेरै आरो बेल' नङा अमाजों नारजिजोंबाबो जोबोद गोथाव जायो।
अ नोंथाङा बेफोर ओंख्रिखौ संनो रोंगौ नामा?
आंथ' बेफोर ओंख्रिखौ संनो रोङो नोंथां रोंनाया।
अ आंनो एसे मोजाङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ बायगनजों अमा संनायाथ' बारा गोरा नङा नोंथां।
औ।
गोरलैयैनो। जोङो गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौ सुना लाग्रोगोन आरो।
अ।
बिनिफ्राय बायगनखौ जोङो हाखाववनो हाखावगोन आरो बिनि उनाव सुनानै
औ।
जोङो बेदरखौ गिबियाव एवग्रोगोन आरो।
अ।
एवग्रोननानै जोङो बेदरखौ एसे मोनोब्ला जोङो बायगनखौ हरनानै दै एसे होयो आरो बेनिफ्राय जोङो गोदौहोयो अब्लानो बियो जेब्लाना नोखि दैया राननांगोन अब्लानो बे अमा बेदरजों बायगन ओंख्रिया जागोन आरो
अ आरो मा ओंख्रिखौ मोजां मोनबावो नोंथाङा
अ ओरैनो बेदर गैयालासिनोब्लाथ कफिफोरखौनो कफि बेनिफाय आलु भाजा इदिजोंबाबो जानो हायो आरो गोथाव मोनो।
अ नोंथाङा बेफोर ओंख्रिखौ संनो माबोरै संङो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां बेनिफ्राय ओ आलु फाजायाथ जाहैबाय जोङो आलुखौ जोङो लेमनोबो हायो आरो सि फायनोबो हायो आरो आरो सोयालासिनोबो जानो हायो जेबो नङा बियो बिगुरा जेबो नङा जाजायो
अ
जोङो आलुखौ गिबियाव मिहि मिहि हाननानै लाग्रोगोन आरो गोलै गोलै खालामनानै लाग्रोगोन जों आलुखौ गिबियाव
अ बेनि उनाव
बेनिफ्राय जोङो सुनानै जोङो सारायखौ गुदुं खालामनानै बेवहाय थाव आरो संख्रि बानलु होखानानै जोङो आलुखौ हरनानै जोङो आरामसे ओ एरलाबायल थानांगौआ रो अब्लानो बियो एसे द दनिफ्राय जि मिनिटनि गेजेराव बियो मोनहैयो आरो
अ आरो नोंथाङा
संङो आरो
आरो नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो जेनेबा जायगायारि फिथाइ सामथायाइ जेरै खान्थाल थाइजौ लिसु
औ नोंथां औ आंथ जेनेबा फिथाइ सामथायाइआथ बोथोर लायै बोथोर जायो नालाय नोंथां
औ नोंथां
आंङो दा बे बोथोरावथ खान्थालखौनो जोबोद जानो मोजां मोनो आरो खान्थालखौथ जोङो गोथांबो जायो आरो गोमोनबो जायो दा आङो बांसिन गोथांखौ जानो मोजां मोनो आरो बेनिफाय गोमोनखौबो जायो जानाया थेवबो आङो गोथांखौ बांसिन जानाय जायो आरो नोंथां
अ खान्थालखौ मा माजों जायोबा गोथावसिन मोनो नोंथां जेरै संख्रि बानलुफोरजों जायोबा गोथाव मोनो नामा
अ नोंथां जों खान्थाल गोथांखौथ संख्रिजों आरो बानलुखौथ जों होफाथारनांगौ नङाबालथ जों दुइसु मोनजायो आरो नोथां संख्रि आरो बानलु थायोब्ला गोथावसिन जायो आरो नोंथां सालाया थावनाय मोनजासिनो
औ आरो थाइजौखौलाय नोंथां
थाइजौखौथ ओ थाइजौखौबो जोबोद मोजां मोनो आं नोंथां थाइजौखौथ बिनि समाव एसे देरोब्ला जोङो ओ फिसा फिसा मिहि मिहि हानानै जोङो खाजि संख्रि बानलु होनानै जोङो खाजि जानाय जायो बेनि उनाव मोनोब्ला जोङो ओ बेखौ बांसिन फिसा फिसा गांलाब हानानै जायो आरो बेनिफ्राय आङो गोमोनखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नोंथां थायजौखौ
अ। थाइजौ गोथांनि खाजि जानायाव मा मा लगायदेरनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां थाइजौ खाजिनि गोथां जानायाथ'। जोङो गिबियाव थोग्रोयो जोङो। बानलु देनानै बेनिफ्राय संखै हालदै। आरो बेनिफ्राय सिनिबो होयो गोथां। आरो बेखौ ज' होनानै लगायजोबनानै जोङो। गोथाव बानायनाय जायो।
अ बेफोर फिथाइफोरखौ मा बोथोराव मोनो नोंथां। जेरै खान्थाल फिथाइ आरो थाइजौ फिथाइखौ।
अ जों थाइजौ फिथायाइबोसोखौथ'। आसार मासाव मोननाय जायो नोंथां। आरो खान्थाल मासखौा खान्थाल खान्थाल। फिथाइखौ।
औ।
आसार जोबनायनि उनाव भाद्र'।
ब।
दानाव मोनजानाय जायो आरो जेरै दा सोलिगासिनो दङ।
अ बे बोथोरा गोलोम बोथोर जायोना। गोजां बोथोर जायो ना दुङा सुवा जायो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा।
अ बे बोथोराथ' गोजां बोथोर जाया नोंथां। बे बोथोरा गोलोम बोथोर जायो जेरै दा गोलोम बोथोरा सोलिगासिनो दङ नोंथां।
अ। दा गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइफोरखौ मोनबावो आरोबाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां दाथ' बे गोलोम बोथोराव थाइजौ आरो। खान्थाल फिथाइनि अनगायैबो जों गोबां फिथाइ मोननो हायो जेरै। लिरख' लिसु। बेनिफ्राय जल'फि।
अ।
बेनिफ्राय थाइसुं। बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां बे गोलोम बोथोरनि समाव। आरो जानोबो जोबोोर मोजां जायो बे गोलोम बोथोरनि समाव बेफोर फिथाइफोरखौ जानो नोंथां।
अ आरो गोजां बोथोरावलाय मा मा फिथाइफोरखौ मोनो नोंथां।
गोजां बोथोराव जोङो बांसिन जोङो। आनारस फिथाइ बेनिफ्राय। बेनिफ्राय आंगुर फिथाइ। आनारस बेफोरखौ आफपेलफोरखौ मोनो आरो नोंथां गोज्लां बोथोराव।
अ आरो। गोलोम बोथोराव मा मा गोथां मैगंफोरखौ मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा। जेरै दैयाव मान नाग्ला। मानलाग्राफोर मानजिया आरो। इलाायचि।
औ औ नोंथां फोरमैनो हागोन नोंथां। जोङो गोलोम बोथोरावथ' ओरैनो दैयाव मानलाग्रा हिसाबै। मानजिया मोनो बेनिफ्राय। मानिमनि
अ।
बेफोरखौ मोनो आरो आरो जोङो ओरैनो। न'आव गायग्रा हिसाबै मैथा गोजा मैथा बांगाल। बेनिफ्राय थास' बिबार थास' बिथुरि थास'। आथिं बेफोरखौ जों मोनो आरो नोंथां गोलोम बो
अ। आंबो थास' बिबार आरो बिथ'राइफोरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
औ नोंथां थास' बिबाराथ' जोबोद गोथावखा आरो थास' बिबारजों अमा बेदर होयोबाथ' जोबोद साबद्रोलायनाय गोथावानो बुंनांलायबावा।
औ जोबोद मिलौलायोना नोंथां आरो
औ थाइजोबो मिरु औ ना गोरनानै होयोबाथ' गोथावैनो जायो नोंथां ओंखामखौनो नांगौनि बारासो जाबफ्र्लांलायबावो बेफोर ओंख्रिखौ मोनोब्लाथ'
औ नोंथां। आरो ओ जोगोनार फिथाइ बेफोरखौलाय नोंथाङा संनो रोंगौनाा रोङा नोंथां जोगोनार फिथाइनि ओंख्रि संनो?
जोगनाथ फिथाइ खौ आङो संनो रोङो जोगोना फिथाइजों अमा बेदर होयोब्ला जोबोद गोथाव जायो नोंथां।
अ माबोरै माबोरै संनांगौ नोंथां बेफोरखौ?
अ बेखौथ' जोङो गिबियाव जोगोनारखौ हा लाग्रोनांगौ नोंथां।
अ।
बेनिफ्राय जोङो सारायाव जोङो थाव संख्रि होना जोङो गिबि बेदरखौ लाहरग्रोनांगौ आरो एसे मोनफ्रामजासे। बेनि उनाव जोङो जोगोनारखौ बेनि उनाव जोङो जोगोनारखौ बे मोनफ्रामनाय अमा बेदराव सिम जोङो बेखौ खालामोब्लानो अब्लानो बियो मोनलांगोन नोंथां। संख्रि बानलुबो होनांगौ नोंथां।
अ आरो ओ माखासे न'आव गायग्रा जेरै भिन्दि लेस्रा बेफोरखौलाय नोंथांमोन नोंथाङा आबाद मावो ना मावा नोंथां?
आंथ' आबादखौ मावो नोंथां मावनाया। भिन्दि लेस्रा फोरफोरखौथ' दा मोननाय